हेलौ
औ आंनि आवासा आं दा
औ फैदों होनदों
ओ
खोनादों दा औ एसे मोन आं नोंथां बुंनो हागोन उम बुंनो हागोन।
नोंबो नोंथांनि माबा मोनसे रायलायनोसो खोनादोंमोन।
औ दे बुंदो दे खोनागोन रायलायनो हागोन।
दाथ' अखा बोथोर ना?
औ दा अखा बो
ओ नोंसोरथिंलाय बोरै दा?
जोंनिथिंथ' बुंनोनो नांला माने अखाया हायो जायगा लायै जायगा माने दै थाया ओमफ्राय दुब्लिफ्रावनो दा जोंनि न'नि उनथिंजायनो नै दैयानो थाया ओमफ्राय अबावबा लोमसावजोबो।
ओ जोंनि जों माने दा दैया उसिनानैसो दं। दै बाना जानो नागिर रो माने।
उम दा जोंना गामियावनो नै नै न'नि ओरै फारसेखैजाय दैया थायो आम ‌ खोथिया फोनो मोजां ओमफ्राय आरो नै बै फारसेखैजायनो गामि एखे गामियावनो दैयानो थाया माने। माबा बरिं दै बोलायनानैसो खोथिया फोलायनांगौ जादों।
जोंना दैलां बोथोर जाबानो दैयानो अभार जायो। ओमफ्राय ओरै दिस्थाबबो होयो माने माइ गायनायाव मालाबा।
उम दैमा खाथि खोमा एसे नोंथांमोनना।
दैमायाथ' जोंना खाथियावनो नांजाबफानाय दा बेनि थाखायनो माने जोंना दै बानाया जायो। माइ गायनायफोराव दिस्ताब होयो माने औ।
अ बिदिबाथ' माइया माथो बारा मोजां जाखांनाय नङा बांद्राय दै थायोब्ला।
ओ बेफोरखौ बेफोरखौ एसे ओ दै बानाखौ खमायनो थाखाय माबाफोर आइदिया दं नामा?
आंबोथ' बारा मिथिया मिथिनाया नाथाय ए मोनथिनाय बायदिबा दा नोंथाङा बुंदों नालाय दुब्लिखैजाय नोंसिना खाथियावनो दैमा गिदिर दं होनना बुंदों नालाय दैमाफ्रावहाय माथावरिफोर दंना गैया?
माथावरिया दङ खिन्थु बायजोबनाय। बियो दैमाखौ लाखिनाय माथौरिआ औ ओरैनो
उम होमबाथ' नैबे बे माथौरियाबो लाखिनो हायाबाथ' दैया बिराद जराव फैयो जानांगौ हाजोफोरनि
औ न' स' फैजोबो माने दा बे दैया दैया बेखौ हमनाय माने।
होनोबाथ' नैबे बुस्थुखौहाय एखे गोजौनिफ्रायनो माने दुब्लि मोनैनि सिगांनो एसे सुइस गेटफोरनि राहा मोनबासो मोजां जागोन।
औ औ औ बे बेफोरखौ मोनबाथायानो दैया माने लिमिटआव फैगोन माने दा बेफोरखौ बनायनो थाखाय माने औ औ दा बे थाखायनो जोंना एसे प्रब्लेम होयो।
होमबाथ' दायो नोंथांमोननियाव बिराद उसिफावजोबनानै दङ?
दैआ उसिफावनानै दं।
औ दा दैयानो दंसै। जोबोब्ला बोरै हालेवनानै बबेयाव माइ गायनो ना। खोथियाफ्रानो बोहैलांजोबनाय जागोन
औ ओमफ्राय ओम नोंथांमोनथिं माइफोर गाया नामा?
गायोमोन। जोंनियाव नै गायनाया ओमफ्राय नै दा जोंहानि बारियावनो जोंहानि दुब्लियावनो होनदो आं जोंनानो दै बरिं बोनानैसो खोथिया फोनांगौ जादों। दा दुब्लियाव माने दैया एखेयावनो फारसेखैजाय दै दं फारसे दै गैया माने जोंखि दैमा गैया जाय नालाय ओमफ्राय दै थानोबो दैया बोरि माने हाया ओमफ्राय बिनि एसे राहा मोनगोन नामा माने ओ मा होनोमोनलाय नालाफोर बोनानै लाबबाबो दै फैगोन ना फैया बेखौसो सानलायाय लाङो आंनो लाय मा जागोन
उम बेखौनो माने नालफोरबाबो मोजाङा मोजाङानो खिन्थु दैआसो फैनायनि सख जाबाय नालाय दैमा देन लाबोनो हागौमोन
अ दैमायानो गैया बेनो जाहैबाय खोथायानो
होनबाथ' ओम होनबाथ' माने नोंसिनिथिं दा खोथिया गायनो फोनो जाथआखै
खोथियाखौ एसे खस्थ'यैनो फोबाय फोनाया माने टाइमबो जा जाबाय नालाय बिदिनो मोनसे थानो हाया अखाखौबो ओमफ्राय दै बरिं बोनानै बेनो खाथिनिफ्राय न'नि फख्रिनिफ्रायनो माने खोथियाखौ फोनाय जादों आरो देरबाय देरनाया नै दा मा होनोमोनलाय हायासो मोनाखै
दैनि थाखाय गायनो हायाखै
ओम समस्याआबो ओरैबायदि बिदि जादों नोंथां माने जोंनि जायगायाव अखाया हायो बेरा माने हाबाबो बिराद फिसा फिसा हायो माने ना दै थाथावथाव नङा जेरै अखा गोसा हाबासो थायो नालाय आरो बे हानायाबो पास मिनिट दस मिनिट बिदिल' माने ज्रेद ज्रेद माने इदिसो दैज्लांनि अखा होनथावजाया माने इखो गोदो जेरैमोन दा बिदि नंला माने अखा हानाया बोथोरानो सोलायनो हमबाय नामाथाय ओं
बोथोराबो सोलायबाय आरो ओ दैमाफोराबो दैनि सतफोरबो फेलनाया ओरैनो ओमफ्राय बेलेक बेलेग खेथिफोर मावो नामा बा
बेलेग खेथि मावनायानोथ' दा आं देग्लाय नायग्रनोसै माने बिदि दुब्लियावनो माइ जायाबाथ' गोरान खेथिफोरसो मावनांसिगोन बायदि नंबाय आं बे जायगायावनो मानो होनबा बिराद गोबां ओरैनो जायो आरो खालि थानाय जायो नालाय लस जायो। मोनसे समाव गायनो हाया। सिमोन खावसे जायगाायावनो गाव गायनो हायाखै माने दैथायनि थाखाय खावसेल' गायनो हादों। ओरैनो जायगाया खालि थादों माने आं बेवहाय ओमफ्राय खालि थाबाय नालाय जोगोनार फोर गायनाय जादोंमोन आरो दा बर्थ'मान जेबो मावथ'वाखै मावनायालाय।
जद थ बेसेबां बेसेबां थांगौ
जोगोनाद दा बिदिनो आप डाउन जाबाय थायोलै जायगा लायै जायगा आरोना। यावहाय बिदिनो त्रिस थाखा सल्लिस थाखा बिदि फानोमोन आरो जोङो
ओम जोंथि माने औ आरो बेलेग मैगंफोर
बेलेगआनो गैया गायनो बे आं माने जोंना दुब्लियावल'मोन नालाय दुब्लियावहाय आं माइल' गायोमोन माने ओमफ्राय सिमोन बिदि जानानैसो एसे गायनो सोलोंहांजेनन्नाय आरो ओ लासैनो बे खो बिदि खेथि हाबलांनांसिगोन बायदि मोनबाय आङो बिथाङा एसे मावो नामा? बिदिनो आाङाय माने बिदि गोरां खेथिफोर मावबा एसे आइडिया लागौमोन
गोरान खेथि माने जोंनाहाय माइ गायनाय जायाबा गोरान खेथि गायो ओरै फिनदि खबि इफोरखौ फानथाव जगायो माने जोंहा आरो मार्केटआ खाथिना माने बिजनेसा मोजां माने बिजनेस मोजां बेनि थाखायनो माने गायनाय जायो सााब्लाय थांनो ओरै मार्केटाबबो एभेलेबेल जायो ओमफ्रायहाय माने मैगंफोरखौ गोजानाव साप्लाय खालामायो आरो जोंना।
होमबाथ' एसे बुरजा बुरजायैनो खेथि खालायदों खोमा लोगोआ
औ माबा मा होनोमोनलाय बान्लु गाय देग्लाय बानलुजों ओरै भिन्दी औ
बानलु माने मा जिनिसनि बानलुमोन बे अ सिब्रुआ ना? ओ बानलु सिब्रुआथ' जोंनि नै बेयावबो बिराद दिडमान्ड
उम देग्लाय माने मार्केटआ एसे दाउन जादों सटारटिंआवलाय दामा थांदोंमोन बुरजायैनो माने प्रफिटखौ एसे खम मोनदों देग्लाय साप्लइआ माने अभार जादों बे
दिमान्ड गैया खोमा नोंथांमोननिथिं
दिमान माने गायग्राफोरा बिराद गायदों बेनि थाखाय माने बानलुनि रेटआ खम जादों
माने साप्लाया बांद्राय जादों माने ना लड लानो हायाखै खोमा
औ दा बेसेबां साप्लाय थाङो एसेबांनो दामा खम जायो
बा बानलु सिब्र' गायनो था उम बोथोर माने माबायदि बोथोराव जायो माने एसे फोरमायनो हागोन नामा आंबो माने खोनानानै एसे सोलोंनो लुबैदों माने
आतसा ओ खसथ'आलाय दङ' खिनथु नों स्टारटिंनि फ्रायनो आपदाल लानो हानांगौ माने नोङो फैसा गारफैनो हानांगोन दा बे फैसा गारग्रोनो हायाबासो मानसि सङाबो जाया मोन बेेरथ'आ
ओ
ओ मुलिफोरबो नांगौ स्टादिंआवहाय हालौवदो हालौवनानै आलि आलि खोदो बेनिफ्राय बे प्लास्टिकआ बेखौ बनानै होनांगौ माने
माने बे बुसथुआ ओ फुलिखौ जों बायहेरनि बायनांगौ ना ल खेलैनो माबायो जावगायो बेखौलाय
लकेलैनो जावाय माने जे ओ फुलिनि एक्सट्रा फिथाइ लायो जोङो
अ आं
ओमफाय इखौ न'आवनो ओ न'आवनो माने जावैयो ओमफाय फुलिखौ न' आवनो बनायो ओमफाय न'आव बनायनानै
अबे माससेयाव मावनानै बेसेबांस खैमास जों फैयो माने फिथाइयाहाय
नोङो अक्ट'बराव गायोबा नोङो जानुवारि स्टारटिंआवहाय फाननो हायो अक्ट'बराव गायनो हानांगौ माने ओमफाय नबेम्बराव गायोबा माने एसे लेट जायो माने अक नबेम्बराव गायबाथाय फेब्रुवारि मार्च बिदियाव खाहैनो मोनो माने फिथाइखो ओमफाय नोङो स्टारटिंआवल' दामखौ बुरजामोन औ स्टारटिंआव माने नोङो स्टारटिंआव फानबा
दा बे फिथाइया खैमाससे फाननो हायो बायदि
बे फिथाइखौ नोङो कन्टिनिउ मास मोनथाम हायो
उम
मास मोनथाम खानो हायो बेखौ ओमफाय औ मास मोनथामाव खानो हायो ओमफाय नों औ गायनायनिफ्राय हमना ला सिक्स मान्थसो थाङो आरो सय माससो लायो नों आपडल खालामनांगौआ खस्थ'आ औ समबो खस्थ' मुलिस मल
होमबाथ' हबाथ' खस्थ'नि फिथाइाथ' एम्फौनि समस्या बिराद जायो नामा नों था नोंसिनिखै।
एम्फौनि बे फिथाइआवहाय एम्फौनि ओमफ्राय संना बेमार नागौ नो बेफोरखौ आबदार लाखिनो हानांगौ नङाबा माने फिथाया ओंखारा बिराद खस्थ' मोनो बेयो औ औ। नों माने एसे ओ बुरजा गायबासो प्रफिटआ बांसिन फैयो ओरैनो बिगा सय बिगानै गायनानै बारा प्रफिट फैया मालाय।
अ आं अक्ट'बरसेयावबाथ' आं नै होनोमबाल लाय आं बेयाव थिन सारि बिगासोखौ गायजोबनोसैमोन ओमफ्राय रोंगोना रोङा बेखौसो सानबाय आं। माने नोंथां बुनाय बादिबाथ' जोबोर खस्थ'नि खामानि नालाय मुलि सालिनिफ्राय नायनो रोंनांगोन।
बेनो माने औ बिदि मानसि लानानै गायबाथाय औ बिदिबाबो जायो माने रोंनाय मानसिखौ नायनानै लागो लाफाबानो। जायो माने
अ' होनबा थ' आं सोरबा सासे ओं औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय आंनो एसे फोरोंहरनायनि थाखाय ओं दे।